हेलौ अ खोनादों ना?
अ खोनादों नोंथां
औ जों होमबा हा
खबर नोंथां?
मोजाङानो दे नोंथां नालाय
आंनाबो दंथ'यो दे बिदिनो नोंथां।
अ ओमबा जों न'आव फिसिनाय आरो हाग्रायाव हाग्रायाव थानाय जुनारफोरनि बागै रायलायनोसै न' नोंथां
औ दे रायज्लायजायो नोंथां
अ बिदिनो नोंथाङा मिथिनाय न'आव आरो हाग्रायाव फिसिनाय जुनारफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो।
औ न'आव फिनाय होननाय जुनारफोर बुङोब्ला जोङोथ' मोसौ बोरमा आरो बे
मैदेर बेफोरखौबो जोङो न'आव फिसिनाय जायो
ओम औ औ
हाग्रानि जुनार होनना बुङोब्लाथ' जोङो हाग्रायावनो थाग्रा जाय हाग्रायावनो थानानै जाग्रा जोङो जायखौ जोङो मोसा सिंह मुफुर मै बेफोरो गासैबो जाय जिखिनि जेरै जुनारफ्रा हाग्रायाव थानानै जिउ खुङो बेफोरखौनो जोङो हाग्रानि जुनार होनना बुङो आरो जायफोर जुनारफ्रा जों न'आवनो ला थानानै न'आवनो फिसिनाय न'निनो थानाय न'आवनो थानाय जाहोनाय बेफोरनो जोङो न'आव फिसिनाय नङा होमबा। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला न'आव फिसिनाय जुनारफोरनिफ्राय जोङो मा मा जोङो मोननो हायो? जों सुबुं माहारिया नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
माने कुइसनखौ बारा बुजिदियामोन आं बुंफिनलाय नोंथां?
औ दा न'आव जि जायखिनि जोङो मोसौ, बोरमा जोङो फिसिया होनबा नोंथां? बे मोसौ बोरमानि ओमफ्राय जोङो सुबुङा बा मानसिफ्रा जोङो मा मा मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ नौ फिसिनाय जुनाय बिदिनो मोसौ, बोरमा, अमा बेफोरनि ओमफ्राय जों मोसौ मोसौआ जेब्ला फिसा होनाय लोगो लोगोनो जों मोसौनिफ्राय गाइखेर मोननो हायो गायखेर गाइखेरनिफ्रायनो जों गाइखेर मिखि
औ
ओमफ्राय पनिर बिदिनो बायदि सिना जाग्रा मुवा बानायना जानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ ओमफायो बोरमा बोरमानिफ्रायबोथ' जों गाइखेरखौनो मोनजायोॅ।
औ
बिबदिनो गायखेरदो जों गाइखेरनि साहा ओरैनो गोथाङैबो लोंनो हायो बे गाइखेरफोरखौ बिदिनो पनिर
औ
गाइखेरनि माइबा उम जाग्रा मुवा बानायनानै जानो हायो आरोना बिबदिनो जेब्ला मोसौ बोरमाया देरो जों बिसोरखौ फाननानैबो रां आरजिनो हायो।
औ औ
जेरै बायदि अ अमा दाउ हांसो बेफोरखौ बेफोर
औ नंगौ नोंथां। औ आरो हाग्रानि जुनारनिफ्रायलाय जोङो मा मा मोननो हायो नोंथां?
हाग्रानि जुनारनिफ्राय जों मा मोननो हायो होमब्ला जों जों आं बेखौ बुंनो हानाय नङा खोमा नोंथां ।
औ
नोंथाङा फोरमायना होसन ।
अ हाग्रानि जुनारनिफ्रायथ' जोङो मा मोननो हागोन मानेथ' बिसोरनिफ्रायथ' जों जेबोखौनो जो मोननोथ' हानायखौ जों नुनो मानो होनब्ला बिसोरो जेब्ला हाग्रायाव थायो अब्ला जोंथ' बिसोरनिफ्राय जोङो जेरै जोङो न'आव फिसिनाय जुनारफोरनि बायदि जोङो बिसोरखौ थांनानै बा माबा मोनसे बिसोरनिफ्राय जोङो लाना फैनो हाया नङा होमबा । अब्ला जों जों जुदि बिसोरखौ जोङो लायनो थाङोब्ला बिसोरनिफ्राय मोननो लुगैनानै अब्ला बिसोरो जोंखौ मा खालामगोन अरगोन बा जोंखौ बुख्लाबगोन आरोना। बेनिखानि बिसनि जिखिनि हाग्रायाव थानाय जुनारफोरनि ओ जिखिनि माबाफोरा जोंनि थाखाय गोनांथिब्लाबो जों बिसोरखौ जोङो जुनार हाग्रायाव थानाय जुनार हिसाब जुनारखाय जोङो बिसोरखौ माने लायनो हाया आरो। बिदि आरो बेनिखायनो जोंनि खामानियाव फैनाय खामानिबाबो जोङो बिसोरनिफ्राय मोननो हाया बेफोरबायदि जायो आरो। आ बुंनो थां थाङोब्ला जोङो मोनसे जुनार हाग्रानि जुनार जायखौ जोङो मोसा होनना बुङो ना। मोसानि जुदि अ मोसा बे जेब्ला फिसा जायो अब्ला बिदिनो फिसानो जेब्ला गाइखेर जाहोनाय जायो अब्ला बे मोसानि गाइखेरा जेब्ला हायाव गोलैनानै थालाङो। बे खोनानो मोनदों बे गाय गायखेरा गोलैनानै थालांनाया अ गोबां खामानियाव फैयो होननानै आं हाग्रानि जुनारनिफ्राय बा बे मोसानिफ्राय खामानियाव फैयो होननानै आं खोनानो मोनदों। बुंनो थाङोब्ला बे मोसानिफ्राय गोलैनानै थालांनाय गाइखेरखौ जों जेब्ला बे हाग्रायाव थाग्रा जायफोर नेग्रा फरेस ओ थाग्रा एरियाायाव थाग्रा सुबुंफोर जायफोर औ फोरा बिसोरो माने जाय गामियारि खाथिनि ओनसोलनि मानसिफ्रा थांनानै बे बुस बथुखौ मोनबोनानै लाना फैयो आरो अब्ला बे माबे खामानियाव जों बाहायजाथाव होननानै बुङोब्लाथाय खोनानो मोनदों जेब्ला जों मानसिफ्रा बा सुबुङा एसे उसुख जानानै जेब्ला खर' गिदिंनाय जायोना अ बेफोरबायदि जेब्ला आ देहा गाज्रि हिन्जाव माहारिफ्रा देहा गाज्रि जायो अब्ला बांसिनखौनो खोनानो मोन्दों जोङो खर' गिदिंनाय जायो होननानै। बा जों मोजां मानसिफ्राबो। जायो अब्ला बे मोसानि हाग्रायाव जि गावसोरनि फिसाखौ जाहोनानै थालांनाय बे मोसा आदि होननानै बुंनाय जायोना बे बुस्थुखौ जों जुदि दैजों मिक्स खालामनानै जों जुदि लोङोब्ला। जोंनि ख बे खर' गिदिंनायनिफ्राय जोङो ओ गाव गावनो बा जों रैखा मोननो हायो होननानै आङो बा फाहामथायखौ जों लानो हायो होननानै आङो खोनानो मोनदों आरो आं। ओ गुबैयै आं गावनो निजेनो आं मोनदांथि बा मोननो हादों हादों आरो कि बे बेखिनि बे हाग्रानि जुुनारनिफ्राय बेखिनि मुलाम्फाखौ मोननो। हायो होननानै आं बुंनो हायो आरो गावनो मानो होनोबा आंनि निजे बिदिनो गावनो बा गावनि ओनसोलाव खाथि खाला थानाय सुख जानायफोरखौ आङो मोननो बा नुनो हादों आरो नोंथां।
औ औ
आरो अ बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा नैबे न'आव फिसिनाय बा
खोनायाखै र' नोंथां खो खोनायाखैमोन औ दासो खोनादों औ दासो खोनादों।
औ आरो जेब्ला बे जोङो न'आव फिसिनाय जुनारफोर जायफोर जोङो मोसौ मोसौनिफ्रायथ' जोङो मा मा मोनो नोंथाङाथ' फोरमायनानै होलांखाबाय गाइखेर बायदिसिना पनिरफोर आरो बे मोसौनिफ्राय। मोसौआदि जानानै आदार दोहोन दोगोन खालामनानै जि बिसोर मोसौनि जायखौ बुङो मोसौनि खि अ बेफोरबो माने गोबां खामानियाव फैयो होननानै फैयो होनना आं अ नोंथांनो फोरमायनो सा सानो आरो माने मानो होनना बुङोब्ला बे मोसौनि जाय बिसोरो जामुं जानानै मोसौनि गोबोरखि होननानै बुङोना जोङो। बे गोबोरा माने गोबां खामानियाव फैयो आरो। जेरै जोङो मैगं थाइगं जुदि गायोब्ला बा अ बेसरफोरजों जुदि फैयोब्लाबो बिसोरनि मोसौ गोबोरखिया माने गोबां खामानियाव होयो बा मैगं थाइगंङा जौगाबोनायाव हेफाजाब होयो। आरो जुदि मैगं थाइगंङा जुदि अ बारा मोजांहाय जुदि जायाबा बे मोसौ नि गोबोरखिखौ जुदि सारनानै होयोब्लाथाय माने मैगं थाइगंङा मोजाङै जौगाखांबोयो बा गेदेर गोलाव जाबोयो हासार गोनां जाबोयो होननानै आङो माने मोजां जाबोयो होननानै आं मोनथिनो मोनो आरो आंनि मोनदांथिनिफ्राय अ नोंथांनि बादिब्ला माबायदि जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
ओइ गोबोरा गोबोर गोबोरखौ जों बेयो रानै सायावनो न'बो लिरनो हायो।
औ औ औ
आरो गोबोरखौ फोराननानै गोजां बोथोराव अरबो सायनो हायो जोङो।
औ
अर सायनो हायो। ओंखाम ओंख्रिनिबो संनो हायो आरो । गोबोरजों फोरानना दोननानै गोबोरखिखौ ओमफाय बि बिदिनो आरो गोबोर गोरानखौ मैगं थाइग'ङाव होब्ला नोंथाङा बुंलोंनाय बायदि
औ औ
बिनो जायो हासार होननानै बुंनाय जायो आरोना गोबोर मा गोरानखौ गोबोर गोरान दं थायगं आबाद मावनायाव बेखौ होनाय जायो आरो खोनोनो मोननायाव बिराद बे गोसा होननानै खोनानो मोन्दों गोबोर गोरानखौ
आरो औ नोंगौ
औ औ
आरो जोङो बाहायनो गोदोनिफ्रायनो जोङो खुगा खुगा सोलिबोनाय बे गोबोरखौ जायखौ जोङो ओ न' थारनायफ्राव जोङो बाहायनायखौनो नुनो मोनबोदों आरो दासिमबो जोंनि न'खर न'खर बे खामानिखौ जों मावो।
औ नंगौ।
जेब्ला जोङो मागो दमासि जायोना अब्लाहाय गोदोनि सुबुंफोरा बुंलांनाय खुगा खुगा बा सोलिलांनायनि दासिमबो हालागै बे खामानिया सोलिबाय दङ जेराव जोङो गोबोरखो से खालार बा नै खालार जेब्ला दमासि जायो अब्ला माने न' फारसे गिदिं खननानै दोनजोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना ।
औ
बिदि आरो जोंनि ओनसोलावहाय अब्ला नोंथां समाबो जाबाय हेल'
अ औ खोनादों दे
समाबो जाबाय नोंथां औ दे होनबा नोंथांजों रायज्लायनो मोनना गोजोन नाय थाबाय
औ दे